हेलौ मा खालामदों?
जिरायनानै दं।
बेरायनानै दं।
नों मा खालामदों?
ओरैनो दं आंबो
अ
ओंखाम जाबाय?
ए ओंखाम जाबाय।
जाखांबाय। मा ओंख्रि जागोन? जोंहा दाउ बेदत आलु ओमफाय केरेला
आरो
आरो जेबो गैया ओमफाय नोंस्रा?
जोंहा जोंहानिया दालि खुमब्रा खारै
आरो
ओमफ्राय मोदोमफुल बिबार एवनाय।
गोथावथार माथो।
उम
ओमफाय माइ गायनो जादोंना जायाखै?
माइ गायनो जाथ'वाखै।
जायफ्रा खाय
अखा गैया दै गैया।
अ जोंना जाबाय आरो लासैनो गायनाय जासिगोन आरो।
आ आ।
ओ ओमफाय खबरफ्रा माबायदि न'आवहा आइ दं आब' दं। मोजाङानो ना?
आरो औ औ।
अ आयनाबो मोजाङानो।
ओम।
बेरायनो थाङाखै नामा जेरावबो?
बेरायनो थांथ्राखै। न'आवनो दङ र' मा होनदों?
आंबो नवावनो दं।
औ।
ओमफाय नोंसोरा न'आव सोर सोर दं?
जोंहा आ आइ दं, बाबा दं, फंबाय दं। आरो आं। ओमफ्राय नोंसोर नालाय?
मा खालामगासिनो दं? आया मा खालामदों?
आया जि दागासिनो।
औ नोंथां। जि दादों।
आंबो बेखौनो दागासिनो आरोना दा दाथ'वाखै आरो। दसे जिरायथ'दों आरो।
अ मोजाङानो ओमफ्राय आफायालाय मा खालामदों?
आफाया गामियाव थांदों।
खामानि दं एसे बेदिनो।
औ
ओमफाय नोंसोरनि माइआलाय मा खालामदों?
जोंहानि आइया जोंहानि आइया खामानि मावगासिनो दं बारियाव।
आ औ।
उम। खमला गायदों खमला गायदों हाग्रा दान आमफाय औ ओमफाय जोगोनारबो गायदों आरो।
आ ओमफाय आब'आलाय?
आब'आ माइरं जावगासिनो दं।
औ।
दा खामानियाव बिजि जागासिनो।
खामानियाव बिजि ओ मावगासिनो दंङो आरो ना?
औ। आंबो खामानि मावगासिनो दङमोन ओमफाय दसे जिरायथ'दों आरो। आंबो।
अ।
उम।
सान्दुंल' सान्दुं जादोंहाय। अखा गैया जादों मा जागोनहाय देग्लाय? माइ गायनो मोनगोन ना मोनाथाय
माय गायनो मोननांगौ मोननियाथ' अखा हाबाथाय जागोन आरो अखा हायाबाथाय गैला आरो
औ
एसे देरहांदो होनबाबो माने अखा गैया नालाय दै गैया नालाय बारा मोजां जायाखै आरो
औ जोंना एसे दङ थयाटलियाव मोजाङ जादों जानाया ओमफ्राय गोथ प्रस दङ आरो बेफोरफोरखौ गायख्रोग नामा गायनो हागोन आरो
औ
ओमफ्राय बांफाया थासिगोनलाय अखा हाबासो जासिगोन नसोरो
आ
मोजां जागोन अखा हाबा
अखा हायाबा मोजां मोना
ओमफ्राय फंबायालाय मा खालामगासिनों
फंबाया न'आव गैथ'वा खामानियाव थांदों
अ खामानियाव थांदों आरो ना
औ खामानियाव थांदो
मा खामानि मावयो बे
खामानि मावाबा जायाना मा होनदों
मा खामानि मावो फंबाया
कम्पानियाव खामानि मावनो थांदों हायद्राबाद
औ मोजाङानो दे खामानिबो मावनांगौ एसे उम
थाख्लाय लेखा फरायनायाबो जोबबाय नालाय
औ बेसेबां लोखा फरायबाय फंबाया
औ मोजाङानो दे
ओम
ओमफ्राय ना गुरदों ना गुराखैलै
आरोना गैया खबाय गैया जानानै दङ आरो
अ जोंनि बेयाव ना ओंखारदों ना गुरनोबा फै
औ मोनगासिनो नामा
बिराद ना मोनगासिनो दं खुसिया खावैना ओमफ्राय गांजेमा खरिपा औ बिराद ओंखारगासिनो दङ आरो गुरहैगासिनो दङ मानसिफोरा
ओमफ्राय नों थांदों ना थाङाखै ना
आं थाङाखै
बिराद सान्दुं होदों नालाय सान्दाङाव आं ना गुरनो थाङाखै आरो
सान्दुंखौ गिदों नामा
सान्दोंखौ एसे गिनायनांगौब्रा
मानो गिनांगौब्रा बेखौलाय सान्दों खौलाय
सान्दुंखौ गियो बिराद गरमखा सान्दुं आ आरो ओमफ्राय एसे थान्दा जाबा' थांगोन सानगोन आरो थांगोन र' गाबोन समफोर ना गुरनो
गुर नांगौ
ना मोनबाथाय जा मोजां नांखायोनो ना गुरनो
औ
उम
गाव गुरना लाबोनाय ना जानायनि सुवादानो बेलेग
ओमलै थांगासिनो दङ जोंहा बाजैया ना गुरनो
औ मोनगासिनो ना
उम मोनदों दाखालिबो खुसिया मोनना फैदोंनो आं दाखालि दुब्लियाव गांजेमा हम हैदोंमोन गांजेमा हमनानै जा मोजां नांखाबाय आरो दुब्लियाव
हो
माबेसे मोनदोंमोन गांजेमाखो
मानि ल मानै मोनदों आरो ना अ बे मानैखौ लाबोनानै बाथोन देना जाबाय आरो जि गोथाव जादों बाथोनाबो गांजेमानि बाथोन बाथोना जा गोथाव जायो
सेन ओंखारलायोना मोदोमलायो
गांसे माने दाावदैखौबो लाबोदों दाावदैया मोननै ओमफ्राय गांजेमायाबो मोननै आरो मोन
औ
ओमफाय फ्राय खालामनानै एवना जाबाय आरो हा
ओं
दै बुरजाबासो बे गां गांजेमाफोरखौबो मोनो मा होनदों
गांजेमा जानो बिराद मोजां मोनोलै आं सावनानै बाथोन देना जा मोजां मोनो
जायादै
मानो
आं मोजां मोना आरोना खम हमनानै मोजां मोनो आरो जानानै मोजां मोना आरो
अ बिदिसो आंथ' बिराद मोजां मोनोलै हमनाबो मोजां मोनो जानाबो मोजां मोनो आरोना आंङो
औ
खान्थाल दंना गैयालै बेसानाव
खान्थाल देग्लाय थायाखै खान्थाल गैया थाइजौ दंमोन थाइजौआबो जोब्बाय
ओम थाइजौ जोंनाव दङ
थाइजौ आबो जोबबाय गैला
ओ जोंना दंबायो
खान्थाल जानो लुबैदोंमोन
ओ खान्थाल जागौमोनलै जोंना देग्लाय थाइआखैनो थाइजौआ दङो जोंहानि
खान्थाला
जोबाखै थाइसे थाइनै
ओ
आमफाय खान्थाला गैया आरोना थाइआखै देग्लाय
जोंहानाबो खान्थाल गैया देग्लाय थाइसेबो गैया नंआबा जि गोथावथारमोन जानो
जाबाय होनबा ना एखेसो जाबाय होमबा नोंसानावो जोंनावबो गैया
औ औ माने दालायफोरखौ दानदोंमोन नालाय बेनि थाखायबनो देग्लाय खान्थाल थायाखै आरो
बिदिसो जाबाय होमबा
औ खान्थाल बिलाइ ओ दै दैज्लांआव बोरमानो दानना होयो नालाय बिदिनो आरो दालाय दानबाथाय नो फिथाइ थाया नामा
औ जानो हागौ दै बेखौ मिथिआ
उम
दा गरम दिननि माबखौ जानांगौलै खान्थाल जानांगौ
औ बोथोरनि उम फिथाइ सामथाइफखौ जानांगौ बोथोरनि
औ
बोथोरनि नालाय जानो हायो आरो जेबो नङा आरो मोनसे मोननैबो जानांगौ आरो
बोथोरनि फिथाइ सामथाय औ उम
ग'रम बोथोरनि माबाखौ जानांगौ आरो फिथाइ सामथायाइखौ ना
औ उम उम जानांगौ
बोसोरनि फिथाइ सामथाइखौ जायाबा माबोरै जानांगौ नङा होनबा
नोंगौ नंनायालाय
औ
बेनिफ्राय जेरावबो बेरायनो थांनायनि माबा खालामाखै नामा
जेरावबो थांथ'ला नामा माइ गायखांनासो बेरायनो थांनो सानदों आरो माइ गायना लागोरसै दुब्लियाव माइ गायना थाबाथाय एसे दिक दिगदार जायो नालाय बेरायनो थांनो
औ
माइ गायखांबाथाय थांसै आरो बेरायनो बिराद मोजां मोजां जायगा दंमोनलै बेरायनो